दो हेलौ नोंथां।
हेलौ नों
हेलौ खोनायाखै नामा नोंथां?
औ आं खोनादों नोंथाङा खोनागासिनो ना?
नोंथाङा आंनि
गिबियावनो खुलुमबाय। ओ गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनाय थाबाय दा आयदा बायदियै जोङो दा औ दा खोनाबायना नोंथां? औ आं गोसायैनो बुंबाय थादोमोन खोनादोंना नोंथां?
ओ औ
ओ जोङो आयदा बायदियै ओ दानि मुगा मुगा आरो गोदोनि मुगानि गेजेराव माबायदि फाराग सोलिगासिनो दङ ओ बेनि सायाव सावरायनो होनना सानदोमोन नोंथाङा एसे सम होनो हागोन ना?
ओ
खोनादोंना नोंथां? नोंथाङा खोनादों ना?
औ खोनादों दे नोंथां खोनादों औ खोनादों नोंथां।
जों औ जोङो गोदोनि मुगा होननानै बुङोब्लाथ' जोङो गोदोहाय जेरैबायदि नुदोंमोन गामिया बे ओनसोलनि बागै बुंनो थाङोब्ला जों गोदोनि मुगायाव ओरैबायदि नुनो थांसैमोन जे माने जोंना लामा फोराबो बिराद गाज्रिमोन बा जोंनि गामि ओनसोलफोराव मा स्कुल फरायसालि बा देहा फाहामसालि बेफोरबायदि जायखि जाया जोंनाव माने बेफोरबायदि माबाया गैयामोन आरोना ओमफ्राय फारसेथिं मा होनो ओ जोंनाव जेरैहाय गारियाव दानि मुगायाव नुनो थांसै गारि मथर बेफोरबो जोंनियाव गोदोनि मुगायाव गैयामोन बेनो थाङामोन आरो बांसिनानो गामियारि ओनसोलाव मा जोंनाव मोजां न' बा मोजां बेफोरबायदिनो थाग्रा खथा बा मोजां जानाय लोंनाय सुबिदा बेफोरबायदि गोबां गैयामोन आरो बेफोरबायदि गैयिखौ नुनो थाङोमोन। नंगौना नोंथां आरो जोङो दानि मुगा होननानै बुंनो थाङोब्ला जोङो खमैब्लाबो बा एसेब्लाबो जोङो गोदोनिस्राय एसे सोलायनायखौ नुनो थांसै आरो नोंगौना नों
औ औ नंगौ नोंथां
जेरैहाय जोङो दा लामाफ्रानो एसे जोंना बांसिनै गामि ओनसोलबार ब्लाबो गामि बिथोरबबाबो बा खमैब्लाबो जोङो आं मोननै नै लाइन जानो हायाखैबाबो माने जोङो से लाइननि बा से मोनसे गंसे गारि खारजानायब्लाबो जोङो लामायाबा हाब्रु गानाङै बा खायफाफ्राव फाखा जाबाय बा खायफाफ्राव ब्लक जाबाय बिदिनो अन्थाइ आलि जाबाय। बेफोरबायदिखौ नुनो थांसै आरो आरो लोगोसेनो नो ओ न' बां फ्राबो एसे सोलायनो हमबाय थासारिफोरा सोलायनो हमबाय बिदिनो थिग ओ जोंनाव मा होनो एसे गोदोनिख्रुइ सोलायनायखौ नुनो मोनो आरो सानो नायहरनो थाङोब्ला जेरैहाय गोदोहाय गामियारि ओनसोलफोराव मा फरायसालि बा मा होनो देहा फाहामसालि बेफोर गैयामोन आरो बिराद खस्थ' जायोमोन गोदोहाय ओ गुबुन गुबुन गोजान जायगाफ्राव थांनो गोनां जायोमोन दानि मुगायाव माने ओ गामि दरनै दरथाम बा दरब्रै दरबाजोंबाबो मोनसे बेनि गेजेराव मोनसे मा होनो
औ
ओ फरायसालि बा देहा फाहामसालि बेफोरखौ थानायखौ नुनो मोनसै आरो फरायसालिफोरखौ थ' गोबाङैनो नुनो थांसै दाना गामि गंसेयावनो मोनसे बिदि नुनो थांसै नाथाय देहा सा दहा फाहामसालिफोरखौहाय गंफा गंनै नुयो आरो दा गोदोनि बायदि नंला गोदोसो बिराद गोजान गोजानाव थांनो लागा जायोमोन
औ औ
थिग बिदिनो दानि आरो गोदोनि फारागनि गेजेराव जोङो मोनसे मा बिराद गिदिर बेयो माने दाबो सोमजिनानै दं आरो बुंनो थाङोब्ला जेरैहाय जों ओ गामियारि ओनसोलफ्रा मा खालामो जौ जुवा सावनाय बा लोंनाय बेफोरो बिराद गोदोसोनानै थानायखौ दाबो नुनो थाङो बुंनो थाङोब्ला जों गोदोहाय ओरैबायदि खहा जाबोनायखौ नुनो थांदोंमोन जौ जुवा होननानै बुङोब्ला ब्ला गोदोहाय जेरै दाबो बिदिखौ नुनो थाङो जोङो बेखौ जों एगजामपोल होनो हायो जे ओरैबायदि गोदोहाय जोङो बिराद जौ जुवाजोंनो गोदोफबना थायोमोन गोदोनि मानसिफोरा खामानिबो एसेबांहाय गैद्रायामोन नालाय दंब्लाबो एसे जादों बेखौनो मावबाय बा हाजिरा खामलाफोरबो एसेबां ग्रोब गैयामोन आवगाय बेनिखायनो मा खालामनाय जायोमोन। बांसिन जौ-जौ सावनानै न'आव सावनानैनो बेयावनो जौ लोंनानै बा जुवा गेलेनानैनो जोङो समखौ ओरैनो हगार हरोमोन आरो गोदोनि जुगाव मा खालामोमोन जोङो जौजोंनो ओ गोदोहायथ' जोंनि प पुलिउसन मानसि माहारिनि सुबुं अनजिमाया जोङो बिराद खममोन नङा होमबा नो थां थिकथिनिखौ मा खालामो जोंनि गामियारि ओनसोलफोराव हाया न'सेयावनो जेरैहाय जिनै बिघा नैजि बिघा बेफोरबायदि गोबां हादोंमोन आरो जायना दं बा खायफाफ्राना एसे खम दं सोरनाबा एसे बुरजा दं बेफोरबायाददि बिदिनो मा खालाम लायोमोन गोदोहाय जौ जुवाजोंनो माने लोङै जायै बिदिनो उरायो बिदिनो मा खालामो जौजोंनो ओ जुमाय जेरैहाय जुमाय सेरेब बेजोंनो थाइसे बा गंसे बेफोर जोंनो जोङो हा बि गासे मोसौ हालिसे बिदि सोलाय सोल' खालामनायखौ जोङो गोदोहाय ओ गोदोनि मानसिफोरा खोनानाय ओ बुंनायखौ जों खोनानो मोनो आरो बैफोरबायदिफोरा गोदोहाय सोलियोमोननो बा बैफोरबायदि खहा जाबोनायखौ जोङो नुनो थांदोंमोन आरो थिग बिदिनो फैयै-फैयै बेनि बिथिङाव नायनो थाङोब्ला दानि मुगायावबो बेनि बिथिङाव जोङो ओ बांसिन सोलायनायखौ नुनो मोनाखै आरो नोंगौना नोंथां।
औ-औ नंगौ नोंथां।
जेरैहाय दानि मुगायावबो जों नुनो थाङो जौ लोंनाय जौ लोंनानै जों मा खालामो ओ न'आव जोङो बिसि फिसाय दावराव जानाय बा न'आवनो सावनानै लोंनाय बिदिखौ जों नुयो। बिनि जाहोनाव मा जायो जोंनि फरायसा गथ'फोरा बा फिसाज्ला फिसाजोफोरा मा जों मोजाङै फरायनो मोना। हरफ्रावबो जों मोजाङै फरायनो मोना जायनि जाहोनाव जोङो न'आवनो जौ सेरेब सावो। बेफोरनि थाखाय जों मा दिनि इसिमबो जों सोलोंथाइ मुगायाव ओ सोलोंथाइ नि आयदायाव जिहेतु इडुकेसन-इडुकेसन लेभेलाव जोंङो मा बेवहाय गोबाङै दावगानो हाया खै होननानै जों बुंनो हायो आरो।
औ
बेबो मोनसे माने जाहोन आरो जोंनि गामियारि ओनसोल सुबुंनि बेबो जाहोन आरो मोनसे। ओ जौ बायदिसिना सावनायनि थाखायनो थिग बिदिनो आरो गोबां दंबावो। बा बेनि सायावनो बे आयदानि सायावनो नोंथाङाबो माबाफोर फोरमायनो हागोन नामा?
ओ आदसा नोंथां ओ साबायखर होयो नोंथांनिसिम।
नोंथाङा ओ दिनै गोबां बाथ्रा मिथिस'यैफोरखौ आंनो फोरमायनायनि थाखाय नोंथांखौ साबायखर होयो अब्ला नों थां आंबो बेबायदिनो नोंथांनि बुंनाय बायदिनो दिनै ओ फोरमायनो लादों ओ आगोलनि अन्थाइ मुगा होनना बुङोब्ला दानि मुगाजों गोबां ओ मा होनो रुजुजाथावा गोबां पार्टेक्य जाना फैबाय नङा होमबा नोंथां। आगोलाव ओ बेबायदिनो जोंनि बर' बोराय बुरै बा बर' फिसाफोरा बेबायदिनो गोबांनो हाजो खर'फ्राव ओ हाजो हाग्राफोरखौ दानफायनानै बेबायदिनो संसार जाबोदोंमोन गुवार ओ गोबां‌ हाग्रा बंग्रानि गेजेराव थाबोदोंमोन ओ मोसा लख्राफोरजों बेबायदिनो जाजाबोदोंमोन। बेफोरबायदि गोबां आगोलनिफ्रायनो जोंनि बर' फिसाफ्रा ओ गोबां आलाय सिलायै बेबायदि दंमोन नङा होमबा नोंथां?
औ थारैनो नोंगौ।
दायो जोङो नुनो मोनबायदि जोंनि ओ आगोलनि बर' फिसाफोरनि संसार जाबोनाय रायजो जाबोनायजों जोंनि दानि बे बि समाज ओ बिगियान मुगानि संसार जाबोनायजों गोबां मा होनो सोलायनायखौ नुनो मोनदों आरो आगोलनि समाव नै ओ जोंनि ओ बर' फिसाफ्रा जेब्लानोखि हाल खदाल मावोमोन अब्ला बै समाव गावजों गाव मा होनो बेबायदि दानि दानि बायदि फैसा लानानै मावनाय बेफोरबायदि गैयामोन गावजों गाव जेरै खोथिया फु फुनायबाबो ओ आंनियाव दिनै फुगोन ब्ला अब्ला बिसोरो गुबुनफ्राबो बेबायदि दिनो ज'मा ज'मा सावरि ब बदल फुलाय लायोमोन। आरो गुबुनाबो बेबायदि बिदिनो बै गुनायनि सम जाब्ला बेबायदिनो आंबो गुबुननियाव बिदि सहाय हैलायनाय आगोलनि समाव बेफोरबायदि हाबा मावनायफ्रा आं सोरबा न' बा आगनि समावथ' थिं थिं न'फोराा गैयामोन थाङामोन न' दंबाबो गोबां गेसेंमोन थिंफ्रा अब्लाबो बांसिनानो थुरिनि न' जिगाबनि न' बा नाराय न'फोरखौ लुयोमोन। दानि मुगायाव नैदे नोंथां। न'खरफ्रामबो थिं न'फोरखौ नुनो मोनो। बा फाक्का न'फोरखौ जोंनि बर' गामिफोरावबो गोबां पाका न'फोरखौ नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां? बेबायदिनो आगोलनि बर' फिसा फोरनि संसार जाबोनाय जानाय लोंनाय थानाय आरो दानि जोंनि थानाय दानि बे बिगियान मुगानि जानाय थानाय गाननाय जोमनाय गोबां सोलायनायखौ लाबोनो मोनदों आरोना। आगोलनि समाव बोराय बुरैफोरा बिमा बिफाफ्रा गथ'फोरखौ फरायनो थाख गोबां बादा होयोमोन माने हाबा हुखायावनो नारसोमनानै गथ'फोरखौ दोनोमोन। आरो जाय हौवासा बा सेंग्राया हाबा हुखायाव आखा फाखा। बेनोनो बेबायदि गावनि फिसाजोफोरखौ हरनाय जायोमोन आरो। लेखा रोंनाय रोङैखौ नायामोन। नाथाय दानि जुगायाव जाययानो जा सिख्ला बा सेंग्रा जायाया रोंगौथि गैया बा न'खर मोजां नङा बेनो दायो बेबायदि जुलि होनायखौ बांसिन बिमा बिफायानो मा होनो होबथानायखौ नुनो मोनदों आरो। दा बेबायदिनो आगोलनि समफ्राव गोबां फरायसालिफोरबो गैयामोन नोंथां बुंनाय बायदिनो बेबायदिनो दानि दानि समावथ' नै गोबां फरायसालिफोर जाबाय आरो रां नाङैयैनो फरायनो मोननाय बेबायदि जोंनि दानि मुगायाव ओ जों बिगियान मुगायाव रां नाङालासिनो फरायनो मोननायनि खाबुबो जाबाय आरो जेब्लानाखि बेमार आजार जायो आगोलनि समाव गोबां आलाय ओ आलाय सिलाय जायोमोन। अजाफोर हमनाय जायोमोन माबा मोनसे जाबा जारिनाय बा मोदाय दावदायखौ फुजिनानै बेबायदिनो ओ खोमसि फोथायनाय दंमोन आगोलनि समाव अब्ला दायो बेफोरखौ ज्राब ज्रप गारनानै दानि गोदा बिगियान मुगायाव जोंनि दानि सोलायनाय लाबोनाया जादों गोबां डाक्टरफोर मोजां मोजां डाक्टारफोर दायो जानो हमबाय जोंनि बर' बर' फिसाफोरनिफ्रायबो गिदिर गिदिर फरायनानै गिदिर गिदिर डाक्टारफोर जानो मोननायखौ नुनो मोन्दों बेबायदिनो गिदिर गिदिर ओ फरायनानै गोबां रोंगौथि गोनां दिनै डक्टरनि अनगायै ओ ओ मास सटारफोर बा गिदिर गिदिर ओ साइन्टिस्टफोर बा गिदिर गिदिर अफिसारफोर गोबां सोलायनायखौ नुनो मोनदों नङा होमबा नोंथां आगोलनि समफ्रावथ' ओ बेफोर फरायनायखौ बिमा बिफायानो होआमोन आरो
औ सैथो
बेसेबां ओ दायो नै दानि मुगाजों आरो आगोलनि मुगाजों बेसेबां दिडिफारेन्स। जि हाबाया आगोलनि समाव जे जा माने घन्टा घन्टा नाङोमोन बा सानसे बा साननै नाङोमोन बेखौ दानि मुगानि ओ बिगियान आदबजों मावनाय हाबाफोरा घन्टा मोनसेयावनो से घन्टायावनो बा से से सानावनो फोजोबनो हानाय बेबायदि गोबां गोहो माने पावारफुल जाना फैबाय। गोबां सोलायनायखौ नुनो मोननायखौ जों नुनो मोनबाय आरो ना। सोलायनायखौ फैनायखौ जों नुनो मोनबाय, थिग बेबायदिनो गासैबो ओ बिथिङावनो आगोलनिजों आरो दानिजों गोबां दिफारेन्स आरो सोलायनायखौ नुनो मोनदों आरो। बेबायदिनो जोंनि बर' फिसाफ्राबो गोबां आगोलनि बायदि नंला गोबां दावगानायाव ओ दावगालांगासिनो दङ आरो बेबायदिनो आरोबाव ओ दावगालांगोन होननानै जोंनि ओ मिजिंथिनाय थायो आरो। दा बेबायदिनो ओ अब्ला जोंनि दिनै नोंथांजों सावरायनाय